खोनादों
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों अ गोजोन मोनाबिलि नोंथां। खोनादोंना?
खोनादोंना?
औ खोनादों आं। खोनादों
मोजाङै खोनाफैयाखै।
अ खोनाबाय दा? खोनादोंना?
खोनादोंना?
औ खोनादों आं नोंनिखौ आंनिखौ खोनादों। खोनादों खोनादोंना? खोनादोंना?
औ
औ औ खोनाबाय खोनाबाय। अ नोंथांजों आङो माने बर'फोरनि बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम दंबा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन दे।
अ माने बर मानो जोंनि बर'फोरनि माने फोरबो बैसागुनि सोमोन्दै बेनो आङो सावरायनोसै माने बर' मा होनो बैसागुआ जादों बर'फोरनि देरसिन फोरबो। बे फोरबोआव बर'फोरा जोबोद गाजा गोमजायै फालियो ओ माने बे बर'फोरनि गाबनाय मिनिनाय गासिबो माबाफोरानो बेयाव जोङो माने मोनसे रंजानाय फैयो आरो बैसागु फोरबोआव। बेयो जेनेबा बयनिख्रुइ देरसिन रंजाथाइ फोरबो होननानै बुंदों। बेयो आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो। बैसागो फोरबोखालि मेने जोंनि माने मिथिंगाया महर सोलायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि गोसोआवबो मोनसे एसे रंजाखांनाय मोनसे रंजाखांनाय जावरिखाङो आरो बयनिबो गोसोआव अराय बेग' सेंग्रा सिख्ला बयनिबो बैसागुखौ जों मोननै बाहागो खालामनानै सावरायनो हायो गिबि मा गिबियावनो जों जोङो मोसौ बैसागो सैत्र दाननि जोबथा सानखौ जोङो मोसौ बैसागो होननानै बुङो बे मोसौ बैसागो मा होनो मोसौखौ मोसौखौ जोङो फुजिनाय जायो आरो बेयाव जोङो मोसौखौ फुजा फुजिनो थाखाय लाव फान्थाव ओ दावा खाथ्रि बेफोर फोरखौ माला सुनानै दोनखायो आरो मोसौनो गानहोनो थाखाय आरो बे माखासे आरो एक्सट्रा हाफ्लेनानै फिसा फिसा हानानै लाबावनो दोनो ओमफाय बेनि उनाव मोसौखौ जोङो माने हांगार हाल्दै थाव गोथां लगायनानै मोसौनि मोदोमाव हासुंजों माने दागो होयो आरो मोसौनि मोदोमाव बेयाव मोनसे फोथायनाय दङ जे बे समाव मोसौखौ जोङो खानाय जाया उदाङै हगारनाय जायो बे समाव हाग्रानि जिब जुनार मोसा लख्राफोरा जाहाथे बार मोसौखौ सिखा बारसिननानै दाजाथों बेनि थाखाय बै दागोखौ होनाय जायो आरो बे सानखालि मोसौखौ फुजा होनाय जायो आं दैमा एबा दैसाफोराव लावखारफोरा माने थुखैनो लाङो थुखैखांनायनि उनाव मा होनो दिंगलोथि बिलाइजों माने देन्थाजों दालायजों बुज्राव बुज्राव लावखारफोरा मेथाइ खनो लाव जा फान्थाव जा बेबायदि होननाय मोनसे बरनि मोनसे दोरोङारि खुगा मेथाइ दं आरो बेखौ लावखारफोरा मेथाइ खनै खनै माने मोसौखौ थुखैयो गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बियो बांद्राय बिदि मेथाइ खननानै मोसौखौ थुखैयो थेवबो मा होनो बिदि मेथाइ खननायखौ नुनो मोनला आरो खोनानो मोनला ओमफ्राय बे खालि मोसौखौ उदाङै हगारो ओमफ्राय मोनायाव आलारि बाथि मोसौनि गलियाव आलारि बाथि सावो बेयाव गोदान दुरुंजों एबा गोदान फागाबो होननानै बुङो बि जों मे मोसौखौ खानाय जायो इदिनखालि मोसौखौ बुनाय जाया आरो मोसौखौ मोसौनाव जेबो आगाद होनाय जाया बेनि अखानायैनो जादों जोंनि बैसाग बैसागु एबा बैसाग दाननि सेथि सानखौनो मा होननानै बुङो मानसि बैसागु होननानै बुङो बे ओ बैसाग बैसागुखौ जोङो स्नि सानहा स्नि सप्तासिम फालिनाय जायो ओ सिगाङावनो दं मानसि बैसागु बेनि उनाव मोसौ मोसौ बैसागुआथ थांखाबाय मानसि बैसागो सैमानि अमानि दाउनि आलासिनि बेफोरबायदिनो जोङो स्नि सानहाालागै बेसिम बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो गिबि सानखालि जोङो मानसि बैसागो बे समाव फुङावनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां बयबो साखोन सिखोन जि जोम गानो आरो ओ बाथौ गुदियाव बयबो नखरैनो आरज गाबो आरो उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ माहोनो खुलुमो आरो गिदिरफोराबो उन्दैफोरनो अनाय बोर होयो बे समाव ओ बिमा बिफाफोरनो सोरबा साख्रियाव ला एबा बा बिहामजोफोरा मानो अननायनि अनथब होयो जि जोम होयो आरो बिजामादैफोरा आलासि जाफैयो हाबा जा गोदान बिजामादैफोरा बेबायदि आरो बे समाव बरफोरा बरफोरनि गोसोआव नो जोबोर रंजानाय फैयो बोराय बेन्थ सेंग्रा सिख्ला बयबो ज जयै नि दामग्रा जेरै दोरोङारि दामग्रा जेरै खाम जथा सेरजा जाबख्रिं बेफोरखौ दामनानै मेथाइ खनै खनै मानो मोसायो सेंग्राफोरा सिख्ला फोरजों सिख्लाफोरखौ जंखायो आरो बिबाजै बिबोनांफोरा जंखायलायनाय मेथाइ खननानै जोबोद गाजा गोमजा रंजा बाजायै बै बैसागु सानखौ बारहो हरनाय जायो आरो बे समाव जोंनि ओ बरफोरनि गेजेराव माने खौसे आरो बयजोंबो नों दानागार आं दानागार बेफोर रायजो जानायखौ नुनो मोनो अ बैसागुआ मा होनो आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो आरो बियो बेयाव जों आथिखालाव जों बैसागुखौ माने जौस्राङाव फालिबोनायखौ नुनो मोन्दों बे जौसांआव फालिबोनायाव माने गेलेनाय उन्दैफोरनो गेलेनाय बायदिसिना बादायलायनायखौबो होबोनाय नुदों आरो ओमफ्राय बेनि सिगां जोङो आथिखाल बैसागुखौ आ बैसागु एबा सिगां बैसागुनि सिगांबो फालिनाय जायो आरो बेबायदिनो जों बैसागुखौ माखासे माबायाव सोलायनाय नुनो मोनबो आरो गोदोनिफ्रायनो दासिम बे बैसागुआ दासिमबो फालिजाबोदों एबा गाजा गोमजा रंजाबोनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा
औ आङो बर'फोरनि हारियारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दैयै फोरमायनो सानदों नोंथां नि सिगाङाव फोरमायनो हागोन ना
औ फोरमायगोन हागोन नोंथां
बिदिबा आं फोरमायलांसै
औ जागोन दे
बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोङो बर'फोरनि गाननाय जोमनायखौ मोननै बाहागोआवहाय राननाय जायो बेनो जाबाय हौवाफोरनि गान्नाय आरो हिनजावफोरनि गान्नाय जोमनाय आरो हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोङो गामसा फालिखाव खानाय आरो सि जोमनायानो गाहाय गामसा गाननाया गुबैयै लिंथि सारामाय थेबनानैनो गानोब्लानो
गानोब्लाबो दिन्थि थेबालासिनोबो गानजायो आरो नाथाय हाबा हुखाफोराव आरो धोरोमारि फुजा फोरबोफोर फोरबोफोराव बांसिनानो लिंथि थेबनानै गामसा गाननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नाथाय दा समाजा जौगाखांनाय लोगो लोगो बर' हौवाफोरा बेफोरबायदि बिदि गाननायनि अनगायैबो आरोबाव माखासे गोदान मुगायावहाय ओंखारनाय माखासेफोर गस्ला जेकेट बायदिफोरखौ जों गाननाय नुयो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बर' हिन्जावफोरा दानाय रंगिना संगिना फोरखौबो जोङो गाननाय नुनो मोनो बर' हौवाफोरखौहाय बेनिफ्राय जोङो
बर' आइजोफोरनि गान्नाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बुंनानै फोजोबनो हाया बिसोरो बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो जोंनिया गावसोरनो गावसोरनो खुन्दुं दिहुनो गावसोरनो खुन्दुं लुनानै इन्दिनिफ्राय खुन्दुं लुनानै गावसोरनो मिथिंगायाव मोननाय बायदिसिना गाबफोरखौ बुथुमनानै बिसोरो गाब फुननानै गावसोरनो जि जोम दानानै दखना दानानै गावसोरनो गाननो रोंखागौ गोदोनिफ्रायनो बेनिखायनो बर' हिनजाव बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनाया जोबोद मेहेर गोन गोनां बर' हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोङो दख'ना फास्रा आरो ब्लाउस सिनि ब्लाउसनि खोथाखौनो जोङो मख'नांगौ जायो आरो दिनै बर' हिन्जावफोरा गानग्रा दख'नाखौ मोननै बाहागोआव जोङो राननो हायो बेनो जाबाय अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना मोननैबो रोखोमनि दखना दख'नाखौनो जेरबायायाव थेबनानै गाननाय जायो अग्रं दख'नाखौ। रुगुं सुजाबनानै गाननांगौ जायो आरो। लांगा दख'नाखौ फारसे जोंनाव जेरबायायाव थेबनानै। बेजोंनो ससेजों जानजियाव खानानै लायो। गग्रं दख'नाखौ दानिया जोबोद खम बाहायसै बांसिनानो जोङो लांगा दख'नाखौ गाननो। बेखौ दा आथिखालाव जोङो नुनो मोनो आरो। न'आव थानाय एबा मावनाय दांनाय समावल' दानि बाक्सा। बाक्सा आरो अदालगुरि जिल्लानि दाब दाब जायगानि आइजोफोरा अग्रं दख'नाखौ जोङो गान्नायखौ दा नुनो मोनो आरो। दख'नानि सानि बाहागोआव ब्लाउस गानो आरो फास्रा लायो नाथाय दा फुजा फुजा फोरबो एबा आलासि दुमसियाव थांनांगौ जायोब्ला जोङो लांगा दख'नाखौसो गान्नाय नुनो मोनो आरो मोसानाय। बायदि बायदि हारिमु दिन्थिफुंनायावबो जोङो लांगा दख'नाफोरखौनो गाननायखौनो जोङो दा आथिखालाव नुनो मोनो। गोदो गोदाय नाथाय बर' हिनजावफोरा दख'ना गाननाया बेबायदि। नङामोननो गोदोनि दिनाव दखनाफोरखौ माबायदि गानो होनोमोनब्ला जोङो गोदोहाय जोङो। गुसुंल' दानानै जेरबायायावल' एथेबनानै ला गानोम मोनजाहैदों। बे रोखोमनि दख'नायाव जानजि खायामोन दानि बायदि। साहा बाहागोआव ब्लाउसनि सोलाय। रोखोमसे फास्रासो लानाय जायोमोन गोदो गोदाय बिदि दख'नाखौ दौदिनिफोरा खेरायनाय समाव दासिमबो गानो आरो। जोङो दासिमबो दौदिनिफोरखौ खेरायनाय समाव बेबायदि दख'नाखौ जोङो गान्नाय नुनो मोनो। अदेबानि बे रोखोमनि दख'नाया बो दख'नायानो गोजामसिन आरो गुबैमोन होननानै जोङो बुंनो हायो। नाथाय समजों लोगोसे मावनाय दांनायफोरा उसुबिदा जानायनि थाखाय जोङो जानजि खाना नै गानोब्ला फ फ आरो समायनासिन जानायाय दिननि दखना गाननाया बेबायदि सो फैदों आरो उन्दै बैसोनि हिनजावसा गथ' आरो हौवासा गथ'फोराबो। गोदो दख'ना आरो गामसाखौनो गानोमोन। हिन्जावसाफोरा दख'नाखौ जान्जियावनो थेबोबो आरो जान्जियावबो खायो मोन आरो सोरबा सोरबा जान्जि खाया सासे जान्जि याव थेबनानैल' लायो देरनाय लोगो लोगो जेरबायायाव गानोमोन आरो गोदोनि आइजो हिनजावफोराहाय।
हौवाफोरनि गामसा आरो हिनजावसाफोरनि दख'नाया बर'फोरनि मोनसे हारियारि गाननाय जोम नाय बेजोंसो जोङो जोङो हौसाफोरनि गामसा आरो हिजावसा साफोरनि दख'ना गाननायजोंसो जोङो बर'नि। जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथिखौ जोङो होनो हायो आरो बुहुमनि गेजेरावहाय। बे हारियारि गाननाय जोमनायफोरखौ गोदान मुगाजों गोरोबहोनानै जौगाखांहोननि गोबां राहा दंसै ओ। दानि मुगायावहाय जोङो गोबां आइजोफोरखौहाय जोङो गावसोरनो हिसान सालि खुलिनानै जोङो बेवहाय दख'ना फास्रा बायदि दाननानैहाय जोङो फाननायखौ नुनो मोनसै दानि आइजोफ्रा जोबोद गोजौआव जौगा नायखौ जोङो। नुनो मोन नुनो मोनदों आरो दा बिदिनो जोङो। हारि मोनसेया जोङो सोद्रोम जानाय लोगो लोगोनो बिसोरनि थानाय जानाय लोंनाय जेरावबो सोलाय सोल' जायगा जाय सल'आ जायगा मोनो आरो बिनिनो फि थाइ महरै सुबुं समाजाव गान्नाय जोमनाय बायदिनि गोनां जानानै फैयो बेनिखाय नो जोङो गाननाय जोमनायखौ जेब्लायबो। जोंनो गोनांथार जायो आरो बेनिखायनो जोङो दख'नाखौबो गाननांगौ गामसाखौबो गाननांगौ जोंनि गेजेराव बे बेफोरबायदि गान्नाय जोमनाया अरायबो थानांगौ होननानै आं सानो सुबुं समाजा लासै सोद्रोम जाबोनो रोंनाय लोगो लोगोनो बिसोरनि गोसोआव लाजिनाय मु मुगैनाय आरो गावखौ समायना खालामनो नाजानाया